हेल'
औ हेल'
औ खोनाबाय दा नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओरैनो दा मा खालामबायसै नोंथाङा दा
आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे सम रायलायनो थाखाय औ होमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नोंथां आयदायानो जाहैबाय जों माने बिफां लाइफाङा बिफां लाइफांखौ जों मा मायाव बाहायो बेबा मा होनो जोंनि जिउआव बिफां लाइफांनि गोनांथि बेफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै समुमानखा औ जों माने बिफां लाइफां होनोब्ला माने जोंनि जिउआवहाय गोनांथि होननानै जों बुंनो हायो आरो जों बेयाव बिनिनो गेजेराव जों माने थालिर बिफां थालिर बिफांखौ जों माने मा मायाव बाहायो एबा जोंनि जोंनि जि मा होनो जोंनि जिउआवहाय थालिर बिफांखौ मा होनो मा मा समाव बाहायनाय जायोबा मा मा गोनांथि जायो बेखौहाय जों ससै खोमा नोंथां
औ औ
थालिर बिफां होनो होनोब्लाथ' माने जों थालिर बिफांखौ जोंनि जिउआव गोनांथि होननानै बुंनो हायो आरो जों जेनेबा जों थारैखौ समाजखान्थि मा होनो थालिरखौ जों ओरै धोरोमजों धोरोमखौ लानानैनो बा जोङो बेफोराव माने एसे बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो एसे माने थालिर बिफां नङाबा माने जोङो फुजा मोनसे होनो हाया होननानै बुंनाय बायदि आरो मान जेनेबा जों फुजा मोनसे होनोबाबो माने लाइजौ नांगौ जायो आरो बिनाव थालिर फिथाइ नांगौ ज जायो आरो जों मा होनो मन्दपफोर बानायनोबाबो जों माने थालिर बिफांफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जों जेनेबा मोनसे प्रग्रामफोर खुंनोब्लाबो जों माने थालिर बिफां बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ
औ नोंथां आरो हाबा हाबानि हाबानि जेनेबा गेटफोर बानायनाय बा मन्द'फोर बानायनाय बेफोरावहाय माने जों बाहायनाय बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बे थालिर बिफांनि बागै मा मायाव बाहायनाय जायोबा मा मायाव गोनांथि जायो औ
हागोन थालिर बिफां होननानै बुङोबाथ' जोङो मा बिनिफ्राय फिथाइखौ मोनो नङा होमा नोंथां आरो मोखां बिफाफ्राबो माने जिब जुनारफोरनि थाखायबो मा जोबोद मोजांथार बिफाङा जों मा होन मोनसे हारिनि लाफ जोङो मोजां आर ना
औ
ओ बिजों लोगोसे मा ओ थालिर बिबांखौ जेब्ला जोङो मा ओ जेब्ला जोङो ओ गय फिफां गायो आरोना जेब्ला गय फुलिखौ जों बार मोनसे जायगायाव जोङो मोनसे खारै हायावहाय जेब्ला गायहैयो अब्ला थालिर बिफांखौहाय गायहैथारनाय जाथारो आरोना। मानोना दाललि बिफाङा हा सिंनिफ्राय दैयाखौ थाबैनो लाबोयो आरो ओ बे गयखौहाय मा थाजा खालामो आरोना
औ औ
नोंहाबो नुबाय जानो हागौ दालि थालि फिफांजोंहाय बिदिनो बागानफोर गायनाय बिदिनो आरोना आरो थालिर फिफाङा मा ओ। सायाबो होयो आरोना गय फुलिफोरखौहाय जाहाथे थालिर आरो थालिदा मा थाबैनो देरनायखाय मा बेखौ बाहायनाय जायो आरो ना आरो जोङो बेनिफ्राय मा फिथाइ मोननानै जोङो मा बेनिफ्राय बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर खालामनो हायो आरो ना सिपसफोर बानायनो हायो। जों लोगोसे बा बिदिनो हाथाइफ्राव मा फेक्ट'रियाव लाङालासिनो मा बिदिनो थालिर गोथांफ्राखौहाय ओ एवनानै थावजों एवनानै संख्रि होनानै बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो जानायबो मोजां गोथावबो आरोना आरो बेजों लोगोसे मा थालिर बागान खालामनानैहाय जोंनि न'खरखौ सोलिबोनो हानाय बेफोरखौबो जों नुनानै नुबोगासिनो दं आरोना।
औ।
मोनसे जायगायाव जेब्ला जोङो मा ओ आबाद मावालासिनो जोङो मा बेखौहाय थालिर बिफांनि थालिर बिफांखौनो जोङो मा आबाद मावनाय रोखोमै जोङो बाहायनाय जायो आरोना नङा। होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेजों लोगोसे थालिर बिफाङा जेब्ला देरो बिदिनो गोबांहालागै गायखांनायनि उनाव जेब्ला देरो अब्ला बिनिफ्राय जोङो फिथाइखौ जों मोनो। आरो फिथाइ मोनखांनायनि उनावहाय जेब्ला जोङो बेखौ खौहाय मा फालांगिनो बेखौ फानहरो आरोना। फानहरखांनायनि उनाव जेब्ला बे फालांगिया गुबुन दाबसे गुबुन दाबसे जायगायावहाय बिसोरो मा फानहरखांनानैहाय बिसोरो जाय मानसिफ्रा बायदों बेखौ फेक्ट'रियाव सोनानै बिदिनो बायदि रोखोमनि सिप्सफोर बानायो। बिनो लोगोसे ना गुबुन गुबुन जायगाया बेखौहाय दैथायहरो आरोना जाहाथे बिनिफ्राय रां आर जिनो हायो। बिदिनो थालिर बिफाङा जोंनि लागै गोबां खामानि होयो आरो गामि ओनसोलाव गोदोनि समावथ' जोङो मा ओ बिदिनो ओ माइरंफोर गैयाब्ला आदारफोर गैयाब्ला बेफोरखौनो मा रुनानै एबा एवनानै बेखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो मेनानै जानायखौ जों नुनो मोनो अरखिआव मेनानैहाय
ओम।
बिदिनो सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनो। ओ आरो नो थाङा ओ बेफोरनि बागै आरोबाव होन्देरनो हाबावगोन नामा?
अ हागोन नोंथां माने जोंनाथ' थालिर बिफांखौ नों बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो गोबां मा होनो सिब बाद आनो जाग्रा मुवा बानायनाय बा जाग्रा महराव मोननाय बेफोरखौ फोरमायलांबाय जों बिनो गोदोनि समावहाय माने जों माने गोबां बाहायबोनाय गोदोनिफ्रायनो गोबां बाहायबोदों आरो जेनेबा गोदोनि समावथ' माने दानि बायदि जानो बांद्रायबो गैयामोन नालाय गोदोनि समावहाय आरो इदि आबादबो मावनानै जानो रोंनाय इदि बारा गैयामोन गोदोनि समावहाय बिदि माने जेथिया मा होनो खा गोदोनि समावथ' बुहुद माने जानो गो गैयिफोरखौनो बांसिन नुनो मोनोमोन नालाय माने बोथिसे ओं खामनि थाखायबो माने र सा नांजानाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनोमोन जायनि जाउनाव माने बैसोरो बैसोर सुबुंफोरा माने थालिरखौ रुनानै
बुंनानै जानाय बा बुं मानो
हाय फाननानैहाय माने जों जों गोदान जेनेबा फान बे था बे थालिरखौ फाननानैहाय माने माइरंफोर बायना लाबोनाय जों बेफोर खौहाय नुनो मोनदों आरो गोदोनि समावहाय।
औ।
ओ आरो आरो जोङो आरो बिदिनो गोबां गोदोनि समावहाय माने हाबाफोर खुंनोबा माबा मोनसे माबानोबाबो माने बै बैफोराव माने जों थालिरनि बिखंना मा होनो बै बिगुरखौहाय माने अ बेयावहाय माने ओंखामफोर जानाय बेफोरबायदि नुनो मोनदों आरो।
औ।
नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नंगौ।
औ।
आरो बिदिनो ओ हाबाफोर खुङो गोदोनि समावहाय बिदिनो ओ थिरफाल बायदिसिना गैयामोन बा ओ बेखौनो मा थालिर बिगुरखोनो जोङो बिलाइखौ दानना लाबोनानै बिदिनो सालाम बायदिसिना लुनानैहाय साया होनो थाखाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। आरो नोंथाङा जानाय माने ओ थालिर बिगुराव ओंखाम जानाय बिलाइयाव ओंखाम जानायखौ थारैनो नंगौ बे था नोंथांनि बुंनाया थारैनो नोंगौ आरो बिदिनोसै जों गुबुन खामफोरखौ नायोबाबो जोङो हयथ'
माबा थाइजौ बिफां थाइजौफोरखौहाय जोङो फिथाइखौ मोनो आरोना। आरो थाइजौनिफ्राय जोङो सायाखौबो जों मोननो हायो आरोना।
औ।
ओ बिदिनो थाइजौफोरखौ जोङो मा गायनानै एबा मा आरो गामि ओनसोलावथ' बिफाङा बिफां लाइफाङा गोबां थायो नङा होम बा आरो जिब बिफांफोरनिफाय जोङो साया लानो थाखायबो बेखौहाय दानालासिनो दाथ' गोलोम बोथोर गोबां गरम मोनो बेनिफ्राय साया लानो थाखाय गुसु मोननो थाखाय जों बेनिफ्राय आरो ना।
औ नंगौ नोंथां आरो जोंनि बिदिनो गोबां बिफांफोर मोननो थांबावो माने जोंनि गामि ओनसोलावथ' माने बिफां लाइ फांनिनो बुंफबनाय जिहेथु बिनि बिफां लाइफांनि बागैनो आरो जों औवाखौबो गोबां खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मा होनो जा मा होनो जोंनि जानाय लोंनाय सानफ्रोमबो जिउ खुंनायनिफ्राय आरो जों फरायनायफोराव बेफोरावबो गोबां बाहायनाय नु-नुनो मोनो। जेरै जों बेखौहाय औवाखौ लांनानैहाय इन्डास्ट्रियावहाय माबानानै माने जों बैफोरखौहाय मा होनो दा फामनानै बा रि-रि माबा होननाय मोन ना बेखौहाय जों लिरनो थाखाय फरायनो थाखाय बहि लेखा इफोरबायदि दिहुननाय जायो औवानिफ्राय आरो जों मा होनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावबो माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेनै मा होनो संनाय खावनायावनो बाहायनाय जेनेबा खादाफोरानो बुं बेफोरखौहाय जों माबानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनिथ' दानिया माने गोदोनिफ्रायनो आरो नै दिनैसिम माने मानसि थैयोब्लाबो माने औवाखौ नांथारगौ होननानै जों बुंनो हायो आरो माने औवाजों मानसि गोथैखौ सासे मानसि गोथैखौ माने बाननानै लांनाय जायो नालाय बेनि थाखाय माने औवाखौ माने जों इम्परटेन्ट होनना बुंनो हायो आरो। जोनोमनि समावबो माने गोदोनि समावहाय माने जोनोमनियावबो जों सासे गथ' जोनोम जायोब्ला माने बै औवाखौ औवानि खाथिजों बा खाथि माल होनोना बेजोंहाय माने उथुमायखौ हानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि स समावहाय
नोंगौ
दानियासो माने गोदान गोदान ओंखार मा होनो मुगायानो सोलायलांबाय नालाय बिनि थाखाय माने औवानि खाजि बेफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनला आरो।
नंगौ नंगौ
नोंथाङाबो एसे फोरमायलाय औवानि बागै नोंथाङा?
औ औ जागोन नोंथां जोङो औवानि बागैथ' जोंङो नोंथाथ' होनखाबाय जोङो बिनिफ्रायबो मा सायाखौ जों मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो जेखाइ, खबायाइ, सान्द्रै, संग्राय बेजों लोगोसे जिरायग्रा टुल आरिफोरखौ जोङो बेनिफ्राय मोनो आरोना आरो बानायनानै आरो बिदिनो गोदोनि आबै आबौमोना ओ औवाखौ जोङो बिसोरो मा दानना लाबोखांनायनि उनाव जखा हिसाब बाहायखांनायनि उनावहाय जेब्ला जोङो बिसोरो मा सान्द्रि बानायो एबा संग्राय बानायो। बेफोरनि ओ जखा लाखांनायनि उनावहाय बेखौ हास'नानैहाय बेखौहाय मा फिसा फिसा दानखावनानै एबा बेखौ सैनानै बिसोरो हेबनाय जायो आरोना गोथांआवनो मानो होनोब्ला गोरानावथ' गोरा जायो आरो गावो नङा होमबा? जाहाथे गोथांआवनो बिसोरो हेबनानै बेखौ फोरानना लानाय जायो आरोना आरो बिजोंनो मा माइरं बायदिसिना ओ गुन्दै बायदिसिना बेखौ जावनानै लानो हानाय बायदि बाहायनाय जायो आरोना। आरो जोंङो औवानिफ्राय फुलफोर हेबोबाबो एबा जिरायग्रा जोङो हेबोबाबो मा बिसोरो ओ औवाखौ दानखांनायनि उनाव बिदिनो हेबनाय हखौ जों नुनो मोनो आरोना। बिदिनो दिरुंफोरजों हेबनायखौहाय जाहाथे जिरायनो हायो। आरो बेजों लोगोसे मा औवाफोरनि गेजेरजों जोङो मा ओ गामि ओनसोलाव जेब्ला मैगं थाइगं गायो जुनारफ्रा हाबफैनो हायि बायदि बेफोरनिफ्राय मा होनो बिराखौ जोङो